नोंथां
नोंथां गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथां नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय
आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरनाय थाबाय ओ
दानिया आङो नोंथांजों जोंनि बर'नि दोरोङारि मोसानायनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन
औ अ
नोंथांजों सावरायनो हागोन
हागोन नोंथां मानो हाया जानो बुंनायसै दे
ओ जोंनि बर'नि दोरोङारि मोस मोसानाया बबे समनिफ्राय फैदों बियो मोनसे थि सम गैया ओ बेखौहाय जोङो ओ जोंनि बर'खौहाय जोङो गोदोनिफ्रायनो धोरोमारि सिबिग्रा होननानै जोङो बुंबोनाय जायो जोंनि बर'आ गोदोनिफ्रायनो आफा बोराइ बाथौखौ एबा बाथौ धोरोमखौ बांसिनै सिबि बोदों आरो बेयावहाय जोङो ओ जोंहा मोनसे नेमखान्थि दंमोन जे खेराइ मोसानाय नेमखान्थि बे खेराइ मोसानाय नेमखान्थि थियाव दौदिनिया जे खेराइसालियाव ओ मोसानायखौ नुनो मोनोमोन खाम सिफुं जथ था ओ बेफोरखौ लानानै मोसानायखौहाय नुनो मोनोमोन बिनिफ्रायनो जोङो जोंनि बर'नि मोसानाया सोमजिबोदों होननानै जोङो बुंनो हायो आरो जोंनि बर'आरि बर'नि दोरोङारि माखासे मोसानायफोरा बे दौदिनि मोसानाय खेराइसालियाव मोसानाय फोरनिफ्रायनो सोमजिबोदों ओ जेरै हमनानै लादो खेराइसालियावहाय मोसानाय ओ सा गोलाव मोसानाय मोसानाय खामाव बारखोनाय मोसानाय जारा फाग्लाया बिहामजो मंलिखौ नागिर नागिरनानै मोसानाय आरो बेबायनो जोंहा दं बावो रोनसोनद्रि मोसानाय ओ आरो जोंहा बुंनो हाबावो ओ
थुंग्रि सिबनाय मोसानाय, दाहाल थुंग्रि लानानै मोसानाय बायदिफोरा जोंनिया बै जोंनि बाथौ धोरोमनि खेराइसालियाव मोसानायनिफ्रायनो जोङो सोमजिदों जों होननानै बुंनो हायो आरो बे मोसानायावहाय बे मोसानायखौहाय जोंनि बर' हारिया दासिमबो सोलिनानै एबा गोदोनि मोसानाया खेराइसालियाव माबायदि रोखोमनि मोसानानै बे जोंनि बर'नि दोरोङारि मोसानायखौ दिन्थिफुङोमोन। बेबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोराबो दासिमबो बे मोसानायखौ लाखिबोगासिनो दं आरो बेबायदि बिदिनो बबेबा मोनसे हाबाफारि एबा जौस्रांफोरावहाय बेफोर मोसानायखौ दासिमबो दिन्थियो बेबायदिनो जोंहा बे मोसानायखौहाय जोङो बर'नि दोरोङारि दामग्रा देग्रा आगजुजोंनो दामनानै देनानै बर' सेंग्राफोरा दामनानै देनानै होनानै जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो मोनो बेयावहाय दामग्रा देग्रा होननानै बुङोब्ला जोङो खाम सिफुं बेफोरखौहाय जोङो बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा जाबस्रिं एबा जथाफोरखौबो जोङो बे मोसानायाव हाय बाहायफायो आरो सेरजा जा सेरजाफोरखौबो जोङो बर'नि दोरोङारि दामग्रा होननानै बुंनो हागोन। ओ बेबायदिनो खेराइसालियावहाय जोंना दौदिनिया दख'ना थावसि गाननानै नै ओ मोसायोमोन। नाथाय जोंनि बर' आइजोफोरा बेखौहाय जौ रांआव रं बिरंनि दख'ना बिदन आरो बेजों लोगोसे जोंहा फाहार जोमग्रा एरनाय आगर, हाजो आगर, जोम जोमग्रा गोजा गाबनि लानानै आरो बेजों आर'नाइ खावखानानै ओ बे मोसानायखौ दि दिन्थिफुंनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेबायदिनो जोंहा आरोबाव दंबावो जोंनि बर'नि मोनसे मख'जाथाव मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय, ओ बागुरुम्बा मोसानाय खौबो जोङो गोदोनिफ्रायनो मोसाबोदों। आरो बे मोसानाया जोंना खु खुगा खुगा सोलिबोनाय ओ बर'नि खुगा मेथाइ ओ बागुरुम बा मेथाइ। बेजोंहाय जोङो बे गानखौ मोसाबोनाय नुनो मोनो। ओ बेयावहाय जोङो फोरमायनाय दङदि मिथिंगानि ओ बिखायावहाय जोङो ओ ओ ना हमनानै लानाय। ओ जोंनि बर' हारियावहाय हाबा अखाफोर जाबा रंजानाय बाजानायफोरखौहाय जोङो बे बागुरुमबा मोसानायनि एबा मे मेथाइनि गेजेरजोंहाय जोङो ओ बेखौहाय जोङो नुनो मोनबोदों। बे मो मोसानायखौहाय जोङो बे मोसानायावहाय जोङो दिन्थिनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों। आरो जोंहा नै ओ दा बावैसो दाखालिसो जानानै थांनाय बागुरुम्बा दोहौ बेयावबो जोंहा ओ जि हाजार बर' आइजोफोरखौहाय जोंओ बागुरुम्बा दोहौवआवहाय जोङो मोसानायखौ नुनो मोन्दों। ओ जाय मुलुग मुग नाङैनो मुलुगनाङैनो मोनसे मख'जाथाव हाबाफारि लानाय। ओ बेवहाय बर'नि आइजोफोरा ओ एबा बर' सुबुं सेंग्राफोरा गावब गाव दामग्रा देग्रा, जोंनि बर'नि दोरोङारि दामग्रा देग्राफोरखौनो लानानै बेयावहाय ओ जोंनि बागुरुमबा मोनसे, बागुरुम्बा मोसानायखौहाय थाइ दिन्थिफुंदों। ओ बेबायदिनो जोंहा बर'आवहाय गोबां ओ ओ बर'नि दोरोङारि मोसानायफोर दंबावो। ओ जेरै हमनानै लादो माइनाव बरायनाय एबा माइनाव बरायनाय एबा दाउस्रि देलाय बेफोर मोसानायफोराबो जोंनि बर'नि ओ मिथिंगायारि जों ओ मिथिंगायारिजों सोरजि मिथिंगायारिजों लोब्बा लाखिनानै मोसा नाय मानो होनोब्ला जोंना बर' सुबुंफोरा गोदोनिफ्रायनो बि मिथिंगाजों बुंफबनानै थाबोनाय एबा मिथिंगाजों गोरोबनानै थाबोनाय बिनिखायनो बिसोरो मिथिंगायाजों मिथिंगाजों थुलुंग गा मोननानै जोंनि बर'नि मोसानायफोरखौहाय दिन्थिफुङो। एबा दिहुनबोदों गोदोनिफ्रायनो आरो जोंहा दंबावो मोनसे मख'जाथाव मोसा मोसानाय ओ बर'नि मोसानाय, ना गुरनाय मोसानाय, बे ना गुरनाय मोसानायावबो जों जोंहा ओ ओ बर' आइजोफोरा जेखाय एबा खबबाय लानानै जोङो मोसानायखौ दिन्थिफुंनाय जायो ओ बेबायदिनो जोंहा आरो दंबावो दाहाल थुं खुंग्रि सिबनाय मोसानाय ‌। बियोहाय जोंहा गोदोनि बर' आइजोफोरा जेला दाव दावहा नांनो थाङोमोन। बिसोरो दाहार थुंख्रि लानानै ओ दावहा थुं साख्रि लानानै बिसोरो दावहासालियावहायबो ओंखारलांदोंमोन। बेफोरजोंनो थुुंलुंग थुलुंगा जानानै बै दाहाल थुंग्रि लानाय मोसानायफोरखौबो जोङो दिन्थिफुंनायखौहाय जोङो नुनो मोनो। ओ बेबायदिनो जोंहा बर' हारि हारिवावहाय गोबां मोस मोसानायफोर दङ। जाय मिथिंगाजों लोब्बा लाखिनाय लोब्बा लाखिनानै मोसानाय ओ ओ आरो जोंहा बर'नि बांसिन मोसानायफोरानो जोंना ओ बर'नि बाथौ। बाथौ, बाथौ धोरोम, खेराइ मोसानाय, खेराइ थिलिनिफ्राय जोङो फैदों होननानै बुंनो हायो। बेबायदिनो दौउदिनिया जेरै जेरैबायदि मोसायो बे बेबायदिनो बर' आइजोफोराबो ओ बेसोरबायदिनो मोसानानै दिन्थिफुङो। आ आरो दासिमबो बे मोसानायनि खान्थिफोरखौहाय जोंना सोलिबोगासिनो दङ। आरो आङो सोलिलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो नोंथां ओ नोंथां दा आंनि बुंनाया एसेनोसै दा नोंथाङाबो जोंनि माबाफोर फोरमायनो सानदोंब्ला फोरमायनो हासिगोन
औ औ नोंथां थारैनो जोबोर मोजां बाथ्रा नोंथां बुंनाय बाथ्रा गासिबो सैथो ओ आंबो नोंथांनाय बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि जायखौ नोंथाङा मख'लांखाबाय दामग्रा देग्रानि सोमोन्दै बुंनो फंनैसो बुंनो सानदों आरो बुंनो हागोन ना नोंथां?
बुंनो हागोन।
औ जोंनि ओ बर' हारियाथ' गोदोनिफ्रायनो दामनाय देनाय बा रंजानाय रंजासुलि मोनसे हारि होननानै जों बयजोंबो मोनथिजानाय मोनसे हारिखा दा बिनि सायावनो आङो जोंनि दामग्रा देग्रा जायफोरखौ द दाख्लैसो जाय जि आइ टेक मोननानै थांबाय बेफोरनि सोमोन्दैहाय आङो बुंलांनो सान्दों आरो दा जि आइटेक आव मोननाय हिसाबै बैहाय जथा ज जथा, जाबख्रिं, खाम, सिफुं गंगोना बिसोरनो मोनसे गाहायैहाय ओ जायगा आवग्रिनानै लानो हादों आरोना आरो बेजों लोगोसे दङ थरखा दा आं बेखौहाय एसे मोनफा मोनफा गुारै फोरमायनो सानदों आरो ओ जथा होननानै जथायाथ' जादों जोंनि खासनिफ्राय बानायनाय रोखोमसे जायखौ गनफाङा होननानै बुंनाय जायो आरो। ओ खाम सिफुं फुं ज'थाजों थाल हमनो थाखाय बे दामग्राखौ जोबोर गोनांथार आरो ना? ओ खासनि खुरै फिसा बायदि रोखोम खोमसे फिसा खुरैखौ हमनो थाखाय ओम बेखौ मा खालामो गेजेराव गब्लं खालायनानै बेहाय दिरुं लगायनानै ओ जोंनि ओ आखाय फारनैजोंहाय मोननै लानानैहाय दामनाय जायो आरोनाआरो ओ जाब ख्रिं जोंनि जाबख्रिंखौ जि आइ थेकाव गोग्लैनाय जायाखै नाथाय थेवब्लाबो जाबख्रिंङा जोंनि बर' हारिनि मोनसे
खासनि फिसा दाबदेबद्रे दुरलु दुलुरलुर आरो गोबाव गोबा खावख्लाब दंफांनि दाननाय फारला ससेयाव ओ देथाबनानै बेखौहाय दामग्रा देग्रा हिसाबै बानायनाय जायो आरोना बे दामग्रा देग्राया हिनजावफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार ओ हिनजावफोरा गुबुन दाब दामग्रा देग्रा गैयाबाबो जाबख्रिंजों गोसो होसार गोसार रसार रंजा बाजा खालामो आरोना जेरै बिसोरखौ जोङो बैसागु मोसानायाव बेवहाय आरो बागुरुम्बा माखासे मोसानायावहाय बेखौ बाहायनाय जायो आरो ना। खोनादोंना नों? थां औ। ओ आरो बिनि उनाव दङ जोंहा खाम बर'फोरनि दामग्रा देग्राफोरनि गेजेरावहाय ओय बेबो मोनसे गाहाय ओ बिगुर थुमनानै आखाइ एबा गनजों बुनानैहाय गोसार होनाय दामग्रा-देग्राफोर खौहाय बाद बुंनाय जायो आरोना। आरो खामखौहायबो दंफां सं ओ दंफां ससेखौ खुरनानै बा खंख्ला खालामनानैहाय मा होनो बेखौ फानैैबो मोखाङाव बिगुरजोंहाय दुमथेनानै आ आखाइजोंहाय बुनानै गोमसारहोनाय जायोखाय बेखौ मा होनोनो ओबोन बाहागोआव दोन हायो आरोना बेखौहाय। आरो मा गोदो गोदाय जोंनि बर'फोरा खामखौहाय गावबा गाव दानानै दाननानैहाय लायोमोन आरोना गाव गाव गावनो सोरजिनानैहाय लायोमोन। नाथाय जों दानि दिनावहाय नायोब्ला गुबुन हारिनि मानसिफोरासो दानहो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरखौहायसो दानहोनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोना। मानोना जोंनियावथ' बो दा बयबो समजों खाफाग्रा खाफाग्रा जाहैबाय नालाय बयबो समखौ समनि आंखालनि थाखाय समनि जाउनावहायनो मा जोंनि गोदोनि जायो जाय जाय जिनिफोरखौ जों गाव गावनि आखाइजोंनो सोरजियोमोन बेफोर जिनिसफोरा मा गुबुननि आखायाव थाङो गुबुननि आखाइायाव हगारनानै होनाय बायदि जायो बे आरोना। ओ जोंनि बर'फोरनि खाम दामनाय बा खाम थुननाय खि लिरनायफोरजोंहाय बायदि नेमखान्थि आरो सुबुं फोथायनायफोर सरजाबफानानैबो दङ आरो। जेरैहाय खामथुमनाय होननानै बुङोब्ला लिरनायफोरावहाय थुमग्रा मानसि या ओंखाम मोनजाया होननानैहाय जोङो गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय बा जोंनि बर'नि गोदोनि आबै आबौआ बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनाय जायो आरो। बेनिखायनो मा गोदो खाम थुमोब्ला मा बिसोरो हाग्रा बारियावसो दुम-थुमहैयोमोन बा बानायहैयोमोन आरोना खाम थुमग्राफोरा जि जोमबो गाननो मोना होननानैहाय जोंनि सुबुं माहारिया बा जोंनि बर' हारिया मोनसे फोथायनाय दङ आरो। खाम सोरजिनायजों सरजाबफानानैहाय बेखौहाय बे खोथाखौ लानानैहाय बुंनाय जायो आरोना। आरो बेफोर गासैबो नेम खान्थिखौ मानिनानै खाम बानायनायनि उनावहाय बाथौसालियावहाय मा बेसोरखौहाय जोङो फोथारनानै बै जाय जिनिस फोरखौ जोङो बानायदोंमोन बेफोरखौहाय जोङो फोथारनानैहाय लानानैसो खामखौहाय बाह बाहायो आरोना। ओ खामनो जोंनि बर'फोरनि गुबै आरो गाहाय दामग्रा देग्रा ओ‌ गुबुन दामग्रा देग्रा गैया ल्बाबो खामजोहाय मेथाइ रोजाबनानै बा मोसानानै रंजा बाजा खालामनायखौ जों गोदोनिफ्रायनो नुबोगासिनो, आरो जों आथिखालावबो दासिमावबो जोङो माखासे हाबा खेराइ बा फुजा जायोब्लाथाय जों बे बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना, आरो सिफुं सिफुंआथ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओ ओ गाहाय बाहागोआवहाय खोख्लैनो हायो आरो। ना जेनेबा बार सुनानैहाय रिंखांहोनाय जायखिजाया दामग्रा देग्राखौ ओ सुसिर बाहागोनि दामग्रा देग्रा होननानै बुंनाय जायो आरो ना। ओ सिफुंजों लोगोसे मा गंगोना आरो बायदि मैया फेम्फाफोरखौ हायबो बार सुनानै